खोनादों ना?
अ अ खोनादों
औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा
दङ' ओरैनो जिरायनानै
अ जुदि नोंथाङा दा फ्रिब्ला मोनसे आयदानि सायाव आंजों रायज्लायनो हागोन ना दसे सम?
अ औ रायलाय जागोन दे
औ
मा आयदानि सायाव रायलायगोन बा?
औ दिनैनि आयदाया इन्टारनेटनि सायाव रायज्लायनोसै
अ अ अ रायलाय जागोन दे
इन्टारनेटनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन ना जेनेबा बेनि मेरिटस डेमेरिटस जेनेबा मोजां गाज्रि बेनि सोमोन्दै
औ औ औ
औ
इन्टारनेट बुङोब्लाथ' आथिखालाव माने इन्टारनेटनिनो जुग
आथिखालाव गोबां माने इन्टारनेटनि जोहै जोङो गोबां खामानिखौनो गोरलैयै मावनो हायो
औ
दि जों बांसिन दानिया माने इन्टारनेट होनोबा जोङो ससियेल मिडियानि बाथ्राखौनो बुंनांगौ जायो आरो ना माने फार्साव बेखौनो गोसोआव फैग्रोयो आरो माने दङ गोबां खामानि खिन्थु माने ससियेल मिडियानो मान बांसि ट्रेन्डिङाव दङ नालाय ओंखायनो आं बि खोओ बुंग्रोनो सानबाय आरो जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो ससियेल मिडिया बाहायगासिनो दङ दा जेरै फेसबुक इन्सटाग्राम वाट्साप बा इउ टुब माने गोबां बायदि बायदि रोखोमनि जोङो एप फोर बाहायो जेराव जों जायखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों बाहायो बेयाव जोङो माने बेयाव जोङो माने गोबां रोखोमनि फेसबुकफोरावनो बा इन्सटाफोरावनो बा इउटुबफोरावनो जों गोबां रोखोम रोखोमनि माने भिडिअफोर मोननो हायो इन्टारनेटनि गेजेरजों माने जोङो जि जिबायदि भिडिअ नायनो गोसो बेबायदिखौनो नायनो हायो ओमफ्राय जोङो माबा मोनसे फरायनायनि भिडिअफोर नायनोब बा क्लास लानोबा नोङो इउटुबफोरावबो आरामसे लानो हायो आरो ना गोसो बायदि मा मा आयदानि सायाव नोङो फरायनो बा मा आयदानि सायाव नोङो मिथिनो लुबैदों बेखौ माने जोङो सार्च खालामोबानो मोननो हायो आरो इउथुबावनो जा बा जोङो इन्टारन माबायावनो जा गुगोलफोरावनो जा माने आजिखालि आजिखालिथ आरो माबा ओंखारबाय ए आइ ओंखारबाय ए आइ बा चात जि पि टि फोरनि गेजेरजों जोङो माने गोबां माबाफोरानो माने खामानिफोरानो गोरलै जानानै फैदों आरो ना जोंनि जोंनि स्टुडेन्टफोरनि थाखायनो जा बा जोंनि बे खामानि मावग्रा अफिसफोरावबो माने दानिया बांसिन ए आइ खौ बाहायनाय नुयो आरो ना बांसिन खामानिखौनो औ बे जों बायनानै माने थाबैनो समफोरखौ माने सेभ खालाम नाय जादों आरोना बेयो ए आइ नि गेजेरजों बांसिनानो ओमफ्राय जोङोथ' जेनेबा मोनसे माबा खौ जोङो इउस खालामो माने बिनि बिनिफ्राय जोङो मोजांबो गाज्रिबो मोननो हायो बेबायदिनो जोङो मोजांखौबो मोनो इन्टारनेटनिफ्राय जेनेबा बा जोङो ससियेल मिडियायाव मोजांबो बुस्थुफोर नायनो हायो बा मोजां गियानबो लानो हायो जों बे फोरनिफ्राय आरो जों खायसे माने बाहायनो रोङाब्ला बा बांद्राय बाहायोब्ला बेफोरनिफ्राय माने खहाबो जानो हायो आरो बेबायदिनो माने जोङो इन्टारनेटखौ बा जोङो ससियेल मिडियाफोरखौ माने गावनि गियाननि फुंखा हिसाबैबो बाहायनो हायो आरोना जोङो बेनिफ्राय गोबां गियानबो सोलोंनो हायो जोङो बे फेसबुकफोरावनो दा गोबां निउसफोर जों मोननो हायो आरोना जों जुदि नायबाय थायोब्ला ब जोङो बिनि माने खायसे पेजफोर थायोना बे पेेजफोरखौ माने जोङो फल खालामना दोनबा माने मोजां पेजफोरखौ आरो जायफोराव माने जोंनो इनफरमेटिभ भिडअफोर होयोबा इफरमेटिभ मे इनफरमेसन होयो बेफोरबायदि पेसफोरखौ बेफोरबायदि चेनेलफोरखौ जोङो माने फल खालामोबा साबसक्राइब खालामोबा माने बिनिफ्राय जोङो गोबां माने आपदेट मोननो हायो आरोना माने जोङो डेलि लाइफ बा जोंनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बा गुबुन गुबुन हादोरफ्राव मा जागासिनो मा सोलिगासिनो बेफोरखौ जों माने ओरैनो फरायालासिनो नायनायनि गेजेरजोंनो जोङो माने गोसोआव लाखिनो हायो आरोना बैफोर माने जाय जोंनि थाखाय जोंनि देइलि लाइफ बबेबा जोंनि स्टुदेन्टफोरनि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय माने मोजां आरो ना माबा जेनेबा जायखि जाया एगजामफोरावनो बियो माने दानियाथ बिराद गोनांथि जानानै फैयो जोंनि कारने बेसरा बेफोर माने ओरैनो बे ससियेल मिडिया नायनायनि गेजेरजोंनो जों माने बेफोरखौ एक्सट्रा फरायलायनो नाङा आरो ना बेजोंनो माने जों थालाङो बेबायदि जोङो लानो हायो आरो ससियेल मिडियाखौ जुदि मोजांङै मोजाङै लायोब्ला
ओमफ्राय बिदिनो
गाज्रि होननानै बुङोबाथ' जोङो। मोजाङाबो गोबां दङ गाज्रियाबो गोबां दङ आरो दा गाज्रि होननानै बुङोबाथ' जों दानिया माने। स्टुदेन्टफोरा बांसिनानो जोंनिया मबाइलावनो गोदो फबनानै थायो आरोना। बांसिन माने बिजाबफोरखौ फरायला मबाइल मोनदों होननानै माने मबाइलावनो गासैबो मोनजोबखायो बा जोङो सार्च खालामब्लानो गासैबो मोनजोबखायो होननानै माने फरायनायफ्रा एसे फरायनायखौ गारनो हमदों आरो ना फरायसाफोरा माने थुबानो मोनो बा सार्च खालामबानो मोनो। ओंखायनो माने फरायला आरो ना गावनि मेलेमखौ बाहायला गावनि माने साननो हानाय गोहोखौ बाहायालासेनो माने डाइरेक्ट सार्च खालामो बिदियाव माने। बादुला बादुुलि जालांजोब्बाय आरो ना मानसिफ्रा एसे गावसोरनि मेलेमा माने। बे मा होनगोन बेखौ माराम जानाय बायदि जाबाय आरो ना मेदेमफोरा माने बांद्राय। इउस खालामाबाथ बुथुफोरा इदि जालाङो ना जेनेबा सिखाफोरखौ गारना दोनबाथ' बिदि माराम जायोना बेबायदिनो माने मेलेमा। बांद्राय जुदि नोङो क्रिटिकेल थिंकिंफोरखौ नों जुदि सानबाय थायाबा नोङो नोंनि मेलेमा बांद्र माने। बांद्राय गोरा बुस्थुखौ साननो हाया बेबायदि जायोना। बिदियाव माने बिदि जानायखौ नुनो मोनो आरोना बेबायदि माने इजिलि मोनो होननानै। जोङो बे इन्टारनेटनि सायावनो जोङो माने सोनारनानै थायो आरोना बेबायदियाव माने। गोबां जोंनि फरायसाफोरा माने। माने अलसिया जालांदों आरो ना। बेबायदि गोबां स्टुडेन्टफोरानो नङा जेनेबा गोबां मानसिफोरानो बा जोंनि खायसे अफिसार्सफोराबो माने ए आइ बाहायो बेफोराव माने जोंनि। मानसिफोरखौ नायोब्ला माने एसे अलसिया जालांबाय आरो ना इन्टारनेटनि सायावनो सोनारनानै थायो बयबो। बिदिनो माने गोबां दङ आरोना बुंबाथाय इन्टारनेटनि माबा। गाज्रि गोहोम होननानै जेनेबा जों ससियेल मिडियाआव बांद्राय मानसिफ्रा दानिया। ए आइखौ इउस खालामनानै बायदि माने फ्रड खामानि मावगासिनो थायो सोर सोरखौबा सोरनि बा भिडिअ बा फट'सफोर नंखाय भिडअ'स फट'सफोर बानायनानै माने मानसिफोरखौ माने माबा हरो आरो ना फैसा बिहरो सोरनावबा सोरनावबा बिदिनो माबाि खालामनानै माने बेबायदि फैसा दाबि खालामनायखौ माने गोबां नुनो मोनो आरो बेबायदि प्रडआ माने सोलिबाय थायो आरो बे दा बांसिन माने ए आइनि गेजेरजों बेबायदि जानायखौ नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो गोबां माने दङ आरोना बुंबाथाय बुंजोबनो हाया नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो
औ नोंगौ नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जेनेबा माखासे जोंनाव मोनसे बुस्थु खौ बाहायोब्ला बिनि मोजां मोजां बाहायनो रोङोबा मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि होननाय बायदिनो बे पजिटिभ आरो माने नेगेटिभ मेरिटस देमेरिथस थाखायो बिदिनो जेनेब्ला मोजांखौ बुंनो थाङोब्ला जोंना जेनेबा सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथां बुंलांनाय बायदिनो गोरलैयैनो जेनेबा जोंनि फरायनायखौ माने गोरलै खालामना होदों बाहायनो रोङोबा आरो नाथाय मोनसे जोंना आरो मोनसे पजिटिभा जाहैबाय इन्स्टेन्ट कमिउनिकेसन माने गोजाननि मानसिजों जेनेबा जों दसेनो रायज्लायनो हानाय बा बिदिनो वाटसपफोरावनो नोङो भिडिअ कल खालामनानै बै मानसिखौ नायहरनो हानाय बिदिनो माबा मोनसे बेमार आजारफोर जादोंबाबो जेनेबा हरखाबनो जोङो खोन्था हरलायनो हानाय बिदिनो माने सुबिदाफोरा दं आरो इन्टारनेट नि गेजेरजों
औ औ
जेनेबा गोदोनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला लाइजामनि गेजेरजों माने लाइजाम दैथाय हरलायनाय मानाय बेफोरो सप्तासे बा बिदिनो गोबाव सम लायोमोन नाथाय आजिखालि आजिखालि बेफोरबायदि नंला दसेनो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो दसेनो खौरांफोरखौ दैथायहरनानै माने जगाजग खालामलायनो हायो बे बेफोरो मोजां आरो मोनसे मोजां आंखौ बुंनो थांबावोब्ला जोंहा अनलाइन जेनेबा बुस्थु बाहिनि बायनाय जोङो बेफोरनि थाखायबो मोजां जेनेबा माखासे जोङो हमना ला दाथ' गोबां बिदिनो एप्स दंसै नङा होमबा जोङो सिख्लाफोरनि थाखायथ' साबाना बिदिनो मिशु आरो फ्लिपकार्ट माबा माबि गोबां दं नङा होमबा बिदि बिदियाव जोङो माखासे औ फसायनाय जेनेबा गानग्रा जोमग्रा बेफोरखौबो जोङो बिहरनो हायो गोरलैयैनो न'आव थानानैनो बेफोरो मोनसे प्लास पइन्ट आरो मोजां जेनेबा माबानि इन्टारनेटनि आरो बेनि उनाव जोंना रांखान्थिनि बिथिङाव दा जोंनाथ' बांसिन न थाखा फैसाफोरखौ जोङो पकेटाव लानानैनो बेरायला नङा होमबा दा इउ फिर आइ जाहैबाय नालाय बेयाव जोङो फैसाफोरखौ अनलाइन जोंनो जिहेथु गुगोल पे पेटिएम बेफोरजोंनो इउ पि आइ जों जोङो होनो हायो
औ
बेफोरखौ नायोब्ला माने जोंनि थाखाय इन्टारनेटआ मोजां आरो गुबुन फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला नों नोंथाङा बुंलांनाय बायदि माखासे जेनेबा जोंनि फरायसाफोर बा जों गथ'फोरा माने गोरलैयैनो एन्सारफोरखौ मोननो हायो होननानै बिदिनो लेखाफोरखौ फरायनायखौ एसे खमायलांदों जेनेबा ओइ दा मबाइलावनो ओरैबायदि ओरैबायदि नाय बानो जोङो बिनि फिननायखौ मोनखागोन होननानै माने गावनि मेलेमखौ बाहायनो नाजा जाला आरो। जेनेबा बिजाबफोराव फरायबानो बिजाबफोरावथ' रोखा रोखा लिरनाय थाखायो होमब्लाबो माने बिसोरो फरायनायखौ गारनानै बिदिनो मबाइलफोराव चार्ज खालामना नायनाय मा नाय बेफोरबायदि बेफोरो माने गथ'फोरनि मेलेमफोरखौ एसे माने बादुला खालामनाय खौ नुनो आरो बांद्राय सम जेने बा मबाइलाव बिदिनो सम हगारोब्ला जोंनि हेल्थफोराबो एसे इसु सु जानो नागिरो नङा होमबा जेनबा मेगननि प्रब्लेम बा खोमानि बिदिनो खोनायै बेफोरबायदिया जानो नागिरो। बेफोरो गोबाव सम बिदिनो जेनेबा मबाइलाव टाइम हगारोब्ला बिदिनो मेगननि प्रब्लेमखौ खोमानि प्रब्लेम बिदिनो जानो नागिरो आरो बेफोरो मोनसे ओ बेखौ गाज्रि पइन्ट होननानै जोङो बुंनांगोन आरो औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा ससियेल मेडियायाव दा जेनेबा फेसबुक फेसबुकफोर माबाफोर बिदिनो गोबां ओ फेसबुकफोराव दा ए आइ नि मददै बा नंखाय माबा मोनसे खोथाखौबो उम जोङो ससियेल मेडियाफोराव हगारना होनानै जेनेबा नंखायब्लाबो नंगौ बायदि जेनेबा सासेया सासे खौ सेयार खालामबाय बिदिबा माने खोथाया बांद्राय गोसारोबा नंखाय खोथायाबो नंगौ जालांनाय बायदि जानो नागिर रो आरो बेयाव माने बै जायोबा नं खाय ओ खौरां फोसावजादों बै मानसिया माने मेन्टेलि माबा मोनसे बिदिबो जानो नागिरो बेफोरो गाज्रि पइन आरोना। औ ओमफ्राय बिदिनो साइबार जोंना साइबार क्राइम बा सिकिउरिटि माखासे रिक्स बेफोरो थायो बे जेनेबा फैसा बिनाय नाय नोंथाङा बुंदोंना ससियेल मिडियानि गेजेरजों आजिखालि बिदिनो बायदिसिना माबानि साइबार बिदिनो मा होनो लिंकफोर हरनानै जिहेतु बेयाव जोङो थुनाय लोगो लोगो मोनसे अथिबिफोर फैयोब्ला बे अथिबिफोरखौ जोङो होनाय लोगो लोगोनो माने जोंनि जि एकाउन्टफोराव थानाय फैसा बेफोरबो दानलाङो बेफोर माने माखासे इन्टारनेटनि जोहै बे गाज्रि खामानि आरो बेफोरो औ। बेफोरखौ नायोब्ला माखासे गाज्रि नाथाय मोजांखौबो नायोब्ला जों मोजां बो नुनो मोनो जेराव फरायनायफोरनि बेलायाव बांसिनै माने फरायनायनि बेलायाव बाहायनो रोङोब्ला मोजां होननानै आं सानो आरो जेराव जोङो बबेबा मोनसे आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव दावबायहैयोब्ला जोङो लामाफोर जुदि मिथियाबा जोङो दाथ' गुगोल दङ। बेफोर इन्टारनेटनि जोहै माने जायगाखौ लकेसनफोरखौ होनानै जोङो बै जायगासिम थां